हेलौ
औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों।
आच्छा ओ बे समाव नोंथांजों आं दसे ओ ओरैनो सावरायनो बे टपिकनि थाखाय सावरायनो हागोन नोंथां?
औ हागोन नोंथां आंबो
अ मा सा मानि सोमोन्दै सावरायगोन नोंथाङा टपिकखौ फोरमायनो हागोन नामा आंनो?
औ औ नोंथां ओ जोङो मोनसे सिम्पोल टपिक लानानै सावरायदिनि नोङा होमबा? जेरै बर'फोरा माखासे दंफांजों सोरजिनानै बाहायनाय आइजें आइला मुवा बेसाद बेफोरखौ लानानै सावरायदिनि नङा होमबा?
औ औ औ दे जागोन दे नोंथां।
ओ जेरै जोङो गोदोनिफ्रायनो जिरायनो थाखाय गोजाम गोजाम गामि फोराव जों नायनो थाङोब्ला ओरै खामफ्लायनि बाहायनाय नङा होनबा? दा खामफ्लायखौ जोङो माखासे
जिरायनो थाखायबो बाहायो माखासे जोङो हाबायाव आरो माखासे जे धोरोमारि खामानिफ्रावबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै गाम्बारि खामफ्लाय गाम्बारि खामफ्लाय बुङोबा जोङो हौवा गोदान आरो होनजाव गोदानखौ जेब्ला बरायनाय जायो आयथिं सुनानै होनायाव माने मस गोनां आरो बर'फोरनि हाबायाव नङा होमबा?
औ औ औ
दा बेखौ जोङो गाम्बारि खामफ्लायखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि बाहायनाया आथिखाल नोंथां
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो दङ खिन्थु जोङो सिगांनिफ्राय जों सिगां समाव जोङो मो नफ्रोमबो बिदिनो बर' फोरनि माखासे गोथार जुलिफोराव जोङो बेफोरबायदि बाहायनायखौ जों नुयोमोन आरोखि
औ औ
ओ नाथाय जोङो दासिमाव जोङो माने फ्राय बांसिन हाबायाव जों नुनो मोनला आरो सोरनियावबा सोरनियावबा नुयो खिन्थु बांसिन जों बेफोरबायदि ओ गाम्बारि खामफ्लायाव जे हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ जोङो आयथिं सुनाय बे नेम दङमोन बेफोरो माने गोमालांनायखौ जों नुबाय आरो।
औ माने बेथ' मोनसे दोरोङारि ओ सोलिबोनाय मोनसे खा-नेम मोन। नङा होमबा दा जानो हागौ खायसे मा खासे मेलेमजिबिफोरा माखासे साननाय बिजिरनायनि गेजेरजों बे फोरनि जायगा लानो ओनसो लानानै सोलायखौ लुबैनानै सोलायदोंबो जानो हागौ नङा होनबा?
औ-औ
नंगौ मानो होनब्ला माखासे बेफोरबायदि जाय गोदोनि समाव सोरजिनानै गालांदों बेहाय माबा मोन नसे रहयस' दं बेखौ जों हमनानै लानांगोन। मानो होनबा जों आथिखालाव बेनो गोनां बेनि सायाव नायबिजिरनानै बा रिसार्च खालामनानै जुदि मोनसे लिखित' जेरै बिजाब दिहुननानै बयनिबो सिगाङाव जुदि सोराङाव लानानै फैयोब्ला हयथ' बेफोर बाहायनाया जोंनिसिम आथिखालावबो जों मोननो हाफिननाय नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ नोंगौ बे खामफ्लायनि बाहायनाया मोनसे जानानै थांबाय आरो जों मोननो हाबावो जेरै जोंहा एसे उनाव सिगांथारावथ' जोङो खाम्लायखौमबो बाहायखायोमोन बिनि उनाव जों मोननो हायो दंफांजोंनो सोरजिनाय उन्दुनो थाखाय जेरै सौखि नङा होनबा सौखि सौ खि बानायनानै लादों माने बे सोर गासिबो समजों लोगोसे माने सिभिलाइस जाबोनाय आरोना दा बिदिनो जों बर'फ्रा मा मा बुस्थुखौ बाहायो बेखौनो लानानै फिसा-फिसा सावरायदोनि दा सौखि खौबो जोङो बर'फ्रा गिबियाव गोबांआनो औवाखौनो दानफ्लेनानै बाहायदोंमोन दा बेनि औवानि जोरथायाथ' खम आरो माखासे देबनाय आरिनाय जायो। बेनिखायनो बेनिख्रुइ साबसिनै जोङो दंफां खौनो हाखावनानै बा दाननानै माखासे गाजोलनि मदद लानानै नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
गारिनि मदर लानानै गोबां माने समायना रमायना आथिखालावथ' गोबां। मोजां मोजां जेरै फालें बेफोरबायदिखौ बाहायो। गोदोबो बे फालें नङाब्लाबो सौखिखौ बाहायबोदों जयै। फेमिलि उन्दुनो थाखाय नङा होमबा। आरो नोंथां ओ जोंदि एसे आवगायाव नुबोदों माखासे जों। जेब्ला मा होनो केेरासिनजों जेब्ला जोङो सा थि सावोमोन ना? लेमप साथि नोंथाङा लोगो मोनबोदोंना बेफोरबायदि‌ समखौ।
औ औ मोनदों।
औ नोंथां। दा बै साथिखौ दोननो थाखाय जे मोनसे। खुब माने मोजां बुस्थु मोनो आरोना आथिखालावथ' जों बेफोर
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ औ औ।
होनबा जोंहा इलेक्ट्रिक लाइट बेनि गेजेरजों जों सोलियो नङा होमबा दा बेखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव बाहायो ना बाहायामोन?
औ नोंथां दा समजों लोगोसे बैफोर माखासे सि सिगांनि एबा आगुनि बैफोर माखासे नेमफोरा सोलायबो जायो आरोखि दा जोङो। ओ बे समाव जोङो साथि एबा बे जों केरासिनजों जायखौ जोङो साथि होनना बुङो। बे बुस्थुखौनो जोङो दा नुनो मोनलिया आरोखि। आरो साथि गैयैनि हिसाबाव जोङो बे जायबा साथि दोनग्रा अ सिगांनि समाव बाहायोमोन नोंथां। खिन्थु दा जों बेखौ बाहायनायखौ नुनो मोनला आरो औ
जोबोद मोजां बेखौबो जोङो आरो बेजों लोगोसे जोङो मा मोननो हाबावो जिरायनो थाखाय बेरेंसि नङा होमबा?
औ औ नंगौ
औ बेरें सिखौबो जोङो बानायनानै लादों जेरै दंफांनिनो। बेरेंनसियाबो सोरबा सिगांनि समावथ' आं नुदों खायफा मिस्थ्रिफोरा गोबाव जोरनायनि थाखाय औवाखौनो गाजोल बायदि दोनायखौ नुनो मोनदों। दा बेयावबो जोंनि मानसिफ्रा गोबां माने न'खर न'खर बेनि बाहायनायखौ जों मोननो थाङो आरो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ। दा बे जं सक्टि एबा बे सिया औ। औ औ।
दंफांनि सियार दा दंफांनि सियाराबो खुब माने बर'फोरनि गेजेराव बाहायबोजानाय मोनसे आइजें जेराव गो सोरबा आलासि फैयोबा। बे सियारावनो जिरायहोनानै आलासिखौ ओ फज'नानै गोनहोनाय जायो आरो माखासे आलासिनो, जाहोनो बा न'आव, जानो थाखाय, बाहायनो दंफांनि नो सोरजि नानै लादोंमोन दाइनिं टेबोल आथिखालाव दाइनिं टेबोल जाहै बाय
दा बेफोरबायदिखौ जों मोनबो आरो औ दा दंफांजों, सोरजिनाय होनोबा जोंहा गोबां जेरै दंफांनि ओ जों मा मोननो हाबावो खिरखि आरो दरर्जा बेफोरबो जोंनि आथिखालाव दासिमबो बाहाय जानाय नङा होमबा दंफांजोंनो बानायनानै
औ नंगौ नोंथां
बै समावबो बैफोर बायदि जायफोर एसे गेजेर समाव ओ सिभिलाइ जेसन जाबाय बे सम समाव बाहाय नायखौ जों मोननो थाङोमोन आथि खालावथ' गोबां टेक्न' लजिनि गेजेरजों बा, मेसिननि, गेजेरजों गोबां, आगर, महर होनानै जों, समायना रमायना गाब फुननानै, नायनो समायना बानायनायखौ नुनो मोनदों ना नोंथां
औ नंगौ नोंथांनि
दा नोंथाङा गोसोखांनो हाबावगोन नामा बेजों लोगोसे बे जोंनि माखासे बर' समाजाव बाहायजानाय दंफांजों सोरजि जानायफोर औ जेरै उवाल गाहेन नोंथाङा फोरमायनो हागोन
औ हागोन नोथां मानो होनना बुङोबा जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मइेनलि जोंना गोदोनिफ्राय मोनसे बुस्थु आ सोलिबोबाइ थायो मोन जायखौ बुंदों वाल आरो गाहेन बेयो गोदोनि फ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो बे उवाल आरो गाहोना जोंनि बर'आइजोफोरा बे उाल आरो गाहेनखौ बाहायबोदों मोन आरो दा बे उवाल गाहेनखौ जोङो मायाव बाहायो होनना बुङोबा जोंना जोङो माइखौ माइ सौओमोन जोङो वेल गाहेन जोंनो बा नोङो अनला ओंख्रि जायखौ जोङो माइरंखौ अन देयोमोन उवाल जोंनो बै फोरबायदिया ओ गोदोनिफ्रायनो दंफांनि बानाय बोनाय मोनसे आगजुमोन आरो बियो अ खोनादों ना नोंथां दा जोङो, बैफोर उवाल आरो गाहेन खौ जोङो दा, टेक्न'ल जिनि मुगा जेहेतु जों बेफोरखौ, गोमालांनाय खौ नुबाय आरो दा आं नोंथांनाव बेखौसो बुंनो सानो जे गोदोनि फ्राय आबौ आबनिफ्रायनो सोलिबोनाय माखासे दंफांजोंनो जा सोरजि बोनाय नोंथाङानो बुंजोबखाबाय सियार सकि बेरेनसि बेफोर बायदि आरो लोगोसे बेबो, मोनसे जायो जे, दा समाव, जोङो जोंनि, बर' ओनसोलाव जोङो गंसे न' लुनोबा दंफांनि बिराद गोनांथि जायो आरो
नंगौ
दा जोङो बे दंफांखौ दंफां गैयाबा जोंनि न'फ्रा मोनसे न' महर मोना आरो ओ एसेबबो जोङो दंफांनि हेफाजाब नांथारगौ जायो आरो गंसे न' जानोबा दा जों दंफांखौ बैफोरावनो बायनाय बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो खोनादों ना नोंथां? औ खादों नोंथां।
औ खोनागासिनो।
औ दा। आं नोंथांनाव बेखौ सोंनो लुगैयो जे ओ सानसे समाव जोंनि बे। ओ गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय माखासे बिफां लाइफांजों दंफांजों जोङो सोरजिजानाय माखासे। आगजुफोरा दानि टेक्नलजिजों जुदि। जों टेकन'ल'जिखौ जुदि जों बाहायबाय थायोबा माखासे मेसिनफो जों ओ। लहा बेजों जोङो बानायनाय इउस खालामबाय थायोबा ओ सुखुदानि। फाय बाहायबोबाय थानाय जोंनि बे दंफां लाइफां। लांगोन नामा नोंथाङा बिनि सायाव।
औ नंगौ थारैनो नोंथाङा जोबोद मोजां बे समाव सोंथि खालामदों। दा जोङो माखासे। बे ओ आबहावाखौ नायोब्ला जों। नोंखौ बाहायनांगौ जेरै लहाजों बानायनाय। सिमेन्टजों पस्ट खुन्थिया खालामो दा बेफोरबायदिया। जोंहा दिउरिबोल आरो ना। गोबाव सम जोरो आरो जोंहा बि। बिफां लाइफांखौ माने सेभ खालामनाय बायदिबो जायो। जेरै स्टिलनि बाहायनाय माखासे स्टिलखौ जोङो हार सिंनि। फ्राय जावनानै। ओ मोनो जेरै लहाफोरखौ हा सिंफ्राय जावनानै। ओ मोनो दा बेसोरखौ बाहायनाया गोनां। बाहायजों लोगोसे माने जेरै दंफां। बिफांनि बेसेना खम बेसेनाव जों मोननो हायो जोंनि लकेल। ओनसोलाव नाथाय बेनि बेसेना जोंना गोबां दा बेनि थाखायनो। जोङो दंफांखौनो बाहायनांगौ जायो आरो सम। माने लासैनो जोंनि। माखासे कम्फटेबोलखौ नायनानै आरो ओ। गोबाव जोरनाय बेफोरखौ स्टादि खालामनानै नायनानै जोङो बेबायदिनो। सिलभारनि आरो लहानि। बाहायनाया गोख्रं गोख्रैयै बांबोगासिनो आरो नों। बेखौ जों बुंनो हायो। दा दंफांनि बाहायनाया बिदिनो लासैनो खम जालांगोन आरो।
औ औ जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा। औ जोङो उनाव लोगोबा मोजां रायलायफिननोसै नोंथाङा आंनो बे दंफांनि। सोमोन्दै एसे फोरमायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।
औ दे नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय साबायखर थाबाय दे दे।